अ खोनादोंना नोंथां? अ आङो नोंथांजों बे समावहाय माखासे गोनां गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै सावरायनो थाखायसो नोंथांनो आङो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
बे आयदायानो जाहैबाय जे ओ नोंथांखौथ' आबाद मावो होननानै खोनादों दा नोंथाङा मा मा आबाद मावो? बेफोरनि सोमोन्दै ओ मोनसे मोन्नैसो फोरमायथिनानै होदो नोंथां।
औ नोंथां आङो दासान्दि ओ गय आबाद मावनानैनो जानानै दोङो नोंथां। ओ गय आबादा जाहैबाय ओ मा होनो थांना थानायाव मोनसे मा होनो पारमानेन्ट आबाद बायदि आरो नोंथां बेजों लोगोसे बेयाव गोबां आबादफोर मावनाय जायो सिङाव बेफोरबायदि बिदिनो गिबियाव गयखौ माबोरै गायो नोंथांनो फोरमायनो सानबाय गिबियाव गय गायनो थाखाय
ओ मा होनो जों गयखौ हा हाखौ जों सायख'नांगोन नोंथां गिबियावनो हाया जानांगोन बालासिरा एसे गोजौ हा जाय जायगायाव दै थाया आरो नोंथां ओ दै थायै जानांगोन। एसे बोरि बेयाव जोङो गय गेनो थाखाय बे हाखौ जोङो गिबियावनो एवग्रोना लानांगोन। आरो जोङो नै बोसोरसो सिगाङावनो गयखौ ओ प्लेनिं खालामनांगोन आरो नोंथां जेरै गय जों गय गायनो थाखाय गयबो खुलिनांगोन नालाय। बेखौ जोङो गयखौ गुबुननि बायना लाना फैनानै बे गयखौ मा होनो जावायना दोनफैनांगोन नोंथां बेखौ जावैनानै जोङो जेब्ला नै बोसोर जायो अब्ला जों गायनो हानाय जायो आरो ओमफ्राय बे जों जेब्ला गायनो सम फैयो अब्ला जों हाखौ मोजां हालेवना लानांगोन बेयाव गोबोरखि हा होनांगोन। बिदिनो गोबां हाफोर हासार होनानै जों एवनांगोन नथां गायगोन जायगायाव बेनिफ्राय एसे गोथौ जावनांगौ आरो जों गायगोन हा जायगायाव नोंथां गोथौ जावनानै बेयाव गय फुलिखौ जों गायनांगोन नोंथां। बे गयखौ गायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जोंनो बेसेबां डिसटेन्सआव गायनांगोन एबा गुवार गोलाव गायनांगोन बेनिबो हिसाब दङ नोंथां। जेरै जों गयखौ ओ मोजां फिथाइ मोननां गोबा स्नि दाइन स्नि दाइनाव गायनांगोनो नोंथां जोङो स्नि ओ स्नि फुट गोलाव ओ गुवारा आरो दाइन फुट गोलावाव गायनांगौ आरो जों डिसटेन्सआव होमबानिया मा गया एसे बांद्राय ओ मा होनो गुबुंबो जाया गेसेंबो जाया आरो नोंथां। बिलाइआ नांजाबलाया बेबायदि गायोब्ला जोंहा गया बिगासे हायाव गोबां गय जानाय जानायखौ नुनो मोनो गोबां गय बिफां गायनो हायो आरो नोंथां। ओ थिग बेबायदिनो नोंथां ओ जों गायबाय गायखांनानै
औ
जेब्ला जोङो ओ गायबो गायखोन गायखांनानै जों जोबोखो जोथोन लानांगो बेयाव जों हाग्राखो दानबाय थानांगो। हाखौ जोङो जिं जिं जावना होबाय थानांगो नोंथां बेयाव हासार होनांगोन जोङो जेरै गोबोरखि हासार। बिदिनो हाग्रा बंग्रानि सेवनाय गोफोन गोरलानि हासारखौ होनांगोन होमब्लासो गया मोजां जागोन नोंथां। जेब्ला ज गयया जोंना बा बोसोर जायो अब्ला बे बा बोसोर बा बोसोर द' बोसोराव जोङो गयखौ फि बिबार लाजेनो आरो नोंथां जेब्ला गिबि बिबार लाजेनो अब्ला जोङो बेहाय ओ मा होनो नोंथां ओ मा होनो एसे खम मोनो आरो गिबियाव। जों बेबायदिनो ओ गयखौ जोङो बा बोसोर द' बोसोरनि उनाव जोङो बिदिनो फारि-फारि मोनलांबाय थागोन बोसोरफ्रोमबो। ओमफ्रायबो जों मा बे जेब्ला फिथाइ थायो अब्ला जोङो बिनि सिङाव जोङो गोबां आबाद मावनाय नोंथां। ओ गाहाय हारिनि आबाद जेरै जोङो। ओ मा होनो लेबु खारजि गायनो हायो नारें खमला गायनो हायो नोंथां। ओनिफाय ओ मा होनो ओ रैमालि गायनो होयो नोंथां। बेबायदिनो गोबां आबादखौ मावनो हायो नोंथां ओ बेबायदि गायोब्ला मा जायो जोंना आबादा ओ एसे मोजां जायो आरो नोंथां। औ नोंथां ओ जों जेब्ला बेबायदि गायोब्ला जोंहा मा होनो गोजौनि फिथाइखौ मोनबाय आरो गाहायावबो लस जायाखै र' बेनि उनाव ओ मा होनो थां ‌जेब्ला जोङो गय फिथाइबो फैसा मोनबाय गय फिथाइ बे जोङो बोसोरावसो मोनो नोंथां नाथाय जों मायाव मोना जों मान्थलि बा नै-थाम दानाव मोना नाथाय जोङो खमला गायोबा कमलानिबो फि फिथाइनि फैसा मोनबाय बेनि उनाव ओ मा होनो ओ रो दैज्लां बोथोर जायोबा जों रैमालिनिबो फिथाइ मोनबाय। लेबु गायोबा जोङो लेबुनि लेबुखौबो जोङो बोसोरै ओ मोनफ्रोमबो दानावनो जों फाननो हायो नोंथां। ओ बेबायदिनो जोंहा गोबां मुलाम्फा जानायाव फैयो आरो नोंथां न'खर सुंथाइनायाव ओ मा होनो गयजों लोगोसे जोंहा बेफोरखौ आबादखौ मावदेरोबा सिङाव ओ मा होनो ओ जोंहा न'खर संनायाव गो ओ गोबां हेफाजाब खालामो। गया जाबाय जोंहा बोसोराव मोननाय फिथाइ जाहैबाय नोंथां‌। इनिफ्राय जोंहा बेनिफ्राय दानफ्रोमबो न'खर सोलिनो थाखाय ओ बैफोर लेबुखौ फाननानै एबा ओ मा होनो रैमालिखौ फाननानै जोङो सोलिनो हागोन आरो नोंथां। बेबायदिनो ओ गोबां सुबुंफोराबो गायो नोंथां आंनाव दा गासै नैजि बिगासो गयखौ गायना दोननाय जादों नोंथां। बेयाव आंङा बोसोराव नैजि बिगायाव द' लाखसो रां ओ फैयो आरो नोंथां बि ओ बोसोराव बेनिफ्राय है आरो आंहा बे नैजि बिघानि गेजेरावनो जिबा ओ जिबा बिघासोआव माबा दोङो नोंथां लेबु खारजि। लेबु खारजिखौ आङो बांद्राय गुबुं गायाखिसै नोंथां एसे गिसिङै गायदों मानो होनोबा हाग्रा एवनायाव जोबोर खस्थ' जायो नालाय बेखायनो एसे गिसेङै लाइन मोनसे बारना लाइन मोनसे बारदों आरो गायदों आरो नोंथाङा आङो ओ बेफोर बायदिनो जोङो आबादखौ मावोब्ला। जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो नाथाय दानि सुबुंफोरा। गोबाङानो गय ल' गायदोंबा गय ग' गायनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां नाथाय जोंहा मा होनो हाया गोग्लैना थायो नोंथां। जोंहा गै फललि बुखारारजिखौ गायोबा बै फललि बुकारजिनि औ हासार होनायानो गययाव मोनहैयो नोंथां आरो जों सम सम मा होनो जों बारि अबे थान आं नोंथा हाग्रा बंग्रा जायो नालाय बेनिखायनो। जोंहा मोनसेनि मोनसे आबादनि जायगायावनो मोननै आबाद मावनानै जों थाखाखौ खामायनो हायो नोंथां बेबायदिनो जों नखरखौ हुंथानाय हायो नोंथां गोबां मुलाम्फायाव फैयो बिदि गायोब्ला। दा नोंथाङाबा आंङो मा होनो। नोंथांनि ओनसोलाव एबा नोंथाङाबो माबाफोर आबाद मावदों नामा आबादनि सोमोन्दै मिथियोबा आं फोरमायजागोन नोंथां।
औ नोंथां आंबो। नैबे ब्रै बोसोर सिगांनिफ्रायनो आङो थालिर आबाद मावनानै आङो आंनि न'खरखौ खुंबोगासिनो दङ दा आङो नैबे थाबलिर आबाद मावनायनि सोमोन्दैनो आङो नोंथांनो माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिहोनोसै दा बेफोरखौ माबोरै मावनाय जायो नोंथाङा खोनासंलांदो द गिबियावनो थालिर आबाद खौ मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो मा जोङो हा मोजां सायख'नानै लाग्रोनांगोन बे थालिर आबादनि थाखाय हाया माबायदि जानांगोन होननानै बुङोब्ला बारा रानस्रावबो जानो मोननाय नङा बारा। गिसिबो जानाय नङा मानिे मिडियामनि जानांगोन आरो आरो बैबायदि हाया। हासार गोनां जानांगोन आरो बारा दै बोथै जमा जानानै थानो मोननाय नङा। आरो रानखावनानैबो थानो मोननाय नङा। दा जोङो बेबायदि हाखौ जोङो आथिखालाव जेन'बा टेस्ट हा टेस खालाम दङ दा बैजों टेस्ट खालामनानै जोङो नायनो हायो ओ दा बे हानि पि एसमानआ। दा‌ फाइभनि सिक्सनिफ्राय सेभेन पइन्ट फाइभसिम जानांगौ आरो आरो। जायगाया सान्दुं नांनाय जानांगौ बेबायदिनो जोङो बेनि उनावहाय जोङो हाखौ जुदि हाया बे आबादनि थाखाय मोजां जागोनबा जोङो बे हाखौ। गायनायनि सिगांनो जोङो मा खननै बा खन्था मोजां ट्रेक्टरजों हालेवनानै लानांगौ ओ बेनि उनावहाय बे हायाव थानाय गासै अन्थाइ अनला आ गनफा गनला गनसेफोरखौ जोङो बोखारनानै सावनांगौबा जोङो लांदां खालामनानै होनांगौ। आरो जोङो गायनायनि सिगांनो मा जोङो जोलै सायख'नानै लानांगोन दा माबायदि जोलैखौ गायनो जोलैयाथ' मेर्ला दङ ग्रनड नाइन बिसे गोजौ ज आरो बेखु दनि थाखाय मोजां आरो दयार केबिनिस दङ बेयो जाबाय फिसाया गाहाय जायो आरो फिथाइआ गोदै जायो बेजों लोगोसे दङ जोंहा रबस्ता बेयो जाहैबाय ओ गोबां मा होनो आ आ हाथाफोर बा गोबां आ प्रडाक्ट आ बेनि गेजेर जों दिहुननो हायोबस्थानि गेजेरजों आरो फिथाइया मोजां कुवालिटिनि जायो। आरो रेड बानाना दं मोनसे लाल खेला होनो जायखौ बेयो जाहैबाय बे फिथाइया। गोजा खाालारनि जायो बेबायदिनो जोङो जोलैया नोंथाङा मा खौ गायनो गोसो बेखौ बासिनानै लाग्रोदो बिनि उनावहाय बेखौ गायनो थाखाय जोङो मा। हायाथ' जोंना रेडि जाखांबाय बेबायदिनो जोङो हा खौ जावदो आरो नोंथाङा दा आथिखालावथ' हा जावग्रा मेसिनबो दंसो। ओ बेबायदिनो हाखौ जोङो सिक्सटि सेन्टिमिटार इन्टु सिक्सटि सेन्टिमिटार गोथौ। बिदि जावनानै जोङो थालिरखौ गायनांगौ आरो बेयावहाय जोङो जानथाइ हिसाबै टु मिटार इन्टु टु मिटार बिदि डिसटेन्स खालामनानै जोङो गायनो हायो आरो आरो बेयावहाय जेनेबा जोङो हासार होनो हायो बे गायनाय नामैनो बे गायनायाव जेन'बा जोङो न'आव बानायनाय हासारबो होनो हायो बा नोङो बाजार खिनियावनो मोनो जायखिजाया हासार दा बैफोर हासारफोरखौ लाबोनानै फैनो हायो आरो बैफोरखौ जोङो गायखांनायनि उनाव दा बैफोर जेनाखि जिब जुनार फोर थालिरफोरखौ जानो फैयो नङा होमबा दा बै थालिरफोरखौ जों रैखा खालामनो थाखाय जों मा बैखौ बारि दुमनानै बा जेवरा आथिखालाव जेवरा होनो थाखाय जों मुसारिबो मोननाय जायो आरो जोङो औवानि जेवरा होनो हायो नाथाय जोङो थार खाथानि जेवरा होयोबा साबसिन जायो आरो बेबायदिनो जोङो मा थालिर फिथाइखौ जोङो रैखा खालामनो थाखाय बेबायदि जेवरा होनाय बेखौ खालामथारनांगोन बेनि थाखाय जोङाहाय मोनसे हासार दं थालिराव बाहायनो थाखाय बेनो जाहैबाय एन पेकि एन पि के हासार बेखौ जोङो बाहायोब्ला बिराद मोजां जायो थालिरा ओ आरो जोङो मा थालिराव सम सम जोङो हाखौ नायनानै एखमबा दै सोनांगोन आरो बांसिन जायोबा ओ जोङो ओ दैखौ जोङो हगारनानै होनांगोन बांद्राय जायोब्ला बेबायदिनो जोङो थालिरखौ नायफा नायफा जोङो बेवहाय ओ एम्फौ जादों नामा बेफोरबायदिखौ नायनानै सम सम थ' मुलि सारबाय थानांगौ बेबायदिनो थाल लानानै हासार होनांगौ आरो जुदि थालिराहाय जेब्ला बिबार लाजेनो अब्ला बे समावहाय जोङो एम्फौफोरा जाहाथे बिबार खौ ओ गाज्रि खालामनो हाया जानानै बेनि थाखायनो जोङो बेयाव मुलि बाहायनांगौ जायो। आरो बैबायदि मुलि बाहायखांनायनि उनावहाय जोङो जेब्ला थालिरा फिथाइ थाइजेनो बै समावहाय जोङो थालिरखौ गनजों थुगथनानै होनांगौ मानोना बबेबा बबेबा थालिरा फिथाइ बुरजा थायोबा फिथाइखौ लाखिनो हाया जायो बेबायदिखायनो जोङो मा होनो बैफोर बायनानै हायाव गोग्लैयोबा बे फिथाइया गाज्रि जायो बेनिखायनो जोङो बेखौ औवाफोरजों सुंथानानै दोननांगौ नायनानै बेनि उनाव बेबायदिनो थालिर गांखं बोरायफोरखौ जोङो खानानै होनांगौ ओ गोर गोरलै गोरलैखौल' दोननांगौ जोङो बोरायखौ दोननो नाङा बेबायदिनो जिबा जिनै मान ओ सोनि उनावहाय जोङो थालिर फिथाइखौ मोननो हानाय जायो बै मोननो हानाय समाव जोङो ए गोथांदब गोथांदब समावनो जोङो थालिर फिथाइखौ खानांगौ बेनि उनावहाय जोङो ओ बे समावनो जोङो मा गुबुन गुबुन जायगायाव दैथाय हरनो हायो जेरै आथिखालावहाय थालिर फिथाइ जेन'बा हाथा मोनसेयाव जोङो एकस' थाखा ओ बा जोङो देरस' थाखा मोननो हायो दा बैफोरबायदिखौ जोङो ओ वेस्ट बेंगल बा खाथि खाला जायगा फावनो जोङो फाननो हायो मानोना ओ नैबे थालिर फिथाइया ओरैबायदि ओ आथिखालावहाय बिराद डिमान्ड मानो होननानै बुङोब्ला ओ जोङो थालिर फिथाइखौ जोङो जेरावबो बाहायो जेरै ओ जानायावबो बाहायो बेजों लोगोसे जोङो फुजा आ फुजा आव बाहायो बेबायदिनो प्रसाद आरि बानायनायाव जोङो थालिरखौ बाहायनाय जायो बेबायदिनो थालिरखौ जोंनो गोबांथार खामानियाव नांगौ आरो जोङो थालिरखौ जे फिथाइखौ हानखांनानै फानखांनायनि उनावहाय जोंना आरोबाव मा थालिर बिफाङा खौ जोङो आरोबाव गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायनो हायो जेरै ओ जोङो थालिर बिफांनिफ्राय जोङो खारदै बानायनो हायो बे खारदैखौ माबोरै बानायनानै होनो हायो होनोब्ला जोङो थालिर गांखं फोरखौ दाननानै जोङो फोराननानै जोङो सावनो हायो सावनानै सावनायब्ला मा जायो बैयो हासार जायो बेबायदिनो जोङो थालिर बिफांफोरखौ जेरै दाउखाफोरखौ ओ फिथाइफोरखौ जोङो ओ जाग्रायावबो ओ बाहायनो हायो बेबायदिनो जोङो ओ थालिरखौ बाहायनो हायोबा जोङो बेबायदि बिदिनो गोबां थालिरनिफ्राय मुलामफा मोननो हायो नोंथां दा जोंना रायज्लायनाय समाबो जाबायानो नोंथां बिदिब्ला दोनथ'नोसै दे नोंथां।
औ दे नोंथां